अ मा खालामदों नोंथां
औ नोंथां नै ओरैनो जिरनानै दङ नोंथां
अ ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथां
ओंखामा जाखांबाय नोंथां जाखांनाय जानायालाय
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रिया ओंख्रिया अमा बेदर अमा बेदरजों फान्थाव बिलाथिसोमोन
अ
नोंथाङालाय
गोथावानो माथो होनबा नोंथां ना
मावनायालाय जेबो मावाखै नोथां
बिब्दिब्ला आंजों रायज्लायनो सम मोनगोन नामा नोंथां
औ मोनगोन औ दे बुंलाय नोंथां मा बाथ्रा
नोंथां आं माने मोनसे आइदानि सायावसो रायलायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ आदसा आदसा माने मा आयदामोन बेयो
औ जेनेब्ला जोंहा आयदाया जाहैबाय जोंहा जेनेबा आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंसै जेनेब्ला नोंथाङा उन्दै समाव जेनेब्ला नोंथांनि उन्दै समनि जिउफ्रा माबायदिमोन एबा साननाय हनायफोरा माबायदिमोन एबा जोंनि उन्दै समनि साननाय हनायफोरा माबाय दि जायोमोन बेफोरनि बागैसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ जागोन जागोन उम
बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय सावरायलाय आंजों
औ नोंथां जेनेबा जोंथ' बुंनो हायोदि जेनेबा उन्दै समावथ' जों बांद्राय बा गिदिर गिदिर बाथ्राखौथ' जों साननो रोङा नङा होम्बा नोंथां जे मानोना जोंनि मेलेमा बे समाव गोरलैयोबा बांद्राय सानस'नो हाया जायो नङा होम्बा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेनेबा जों उन्दै बैसोआवथ' जोंनि साननाया जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गिबियाव जानाय लोंनाय नाय एबा ओरैनो गेलेनाय बे बेफोरल' नङा जायो नङा होम्बा नोंथां
औ नंगौ
समाव जोङो उन्दैयाव जेनेबा जों बांद्राय फरायनोबो बायो फरायसालियाव थांनोबो बायो एबा मेथाइ फोर जानो लुुबैयो एबा गेलेनो लुगैयो नङा होम्बा नोंथां जेनेबा जों बुंनो हायोदि जों उन्दै बैसोआवथ' गोबां रोखोमनि खेलफोर गेले लेनाय जायो ओनोबा गेलेनानै थानाय जायो। जों बुंनो हायोदि जेनेबा ओन्दैयावथ' गोबां रोखोमनि खेल गेलेयो माखासे जेनेबा खारनाय खारनाय बारनाय बो गेलेनाय जायो। मार्बल ओमफ्राय थाखुमालायनाय बिदिनो दंफां दंफां गाखोनाय एबा होसोलायनाय बायदि रोखोमनि खेल गेलेनाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा जाय जों जेनेबा बिदि खेल गेलेना थायो जेनेबा जों फरायसालियाव थांनो बायो ओमफ्राय ओंखाम जेनेबा बिदिनो फिथाइ सामथाइ एबा बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर जानो लुुबैयो बेफोर बेफोरबायदि जायो आरो ना नोंथां जोंनि जेनेबा उन्दैफोरनि साननाय हनायफोरा जेनेबा जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला एबा उन्दै समावहाय जेनेबा बिमा बिमा बिफाजों एबा फुजा हाथाइफोराव थाङोबा जेनेबा जों गेलेग्रा नुयोब्ला जेनेबा जों गेलेग्राखौ बिराद माने लानो लुबैयो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों नुयोदि जेनेबा जेनेबा बेफोरबायदि गेलेग्राफोरखौ जों मोनाबोला जेनेबा जों माखासे गथ'फ्रा जेनेबा गाबनाय जायो आरोना नोंथां। औ जेनेबा आरो जों अबेबाफोर जेनेबा बेलेग न'नि बाहेरायाव थाङो थाङोब्ला जेनेबा जों माखासे जाग्रा मुवाफोर एबा मेथाइ मेथाइ सौरायफोर नुयोब्ला माने बेफोरबायदि नि मेथाइफोरखौ जों जानो लुुबैसो गारो आरोना‌ नोंथां जेनेबा उन्दै समाव
औ औ
औ औदां जेनेबा जों आं बुङोदि जेनेबा बेफोरबायदिखौ जेनेबा उन्दै समाव आरो जों नुयोदि माखासे जेनेबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जेनेबा उन्दै समावनो माखासे जेनेबा गथ'फोरनो मबाइल होनानै दोनो नङा होमबा नोथां आं सानोदि जेनेबा बेफोरबायदि उन्दै समावनो मबाइल होनायखौ जेनेबा जों होनो नाङा आरोना मानो होनोब्ला जेनेबा जों मबाइल नाय नाय जेनेबा जोंनि मेलमफोराथ' जों गोरलै जायो बे समाव जेनेबा जों बांद्राय बांद्राय मबाइल नायोब्ला मेगनफ्राबो गाज्रि जायो मेलेम बे फ्राबो गाज्रि जायो आरोना नोंथां जेनेबा आंनि जेनेबा आंनि साननाय मथेब्ला जेनेबा नोंथां ओ उन्दै उन्दै बैसोआवनो जेनेबा जों मोजाङै बांद्राय गेलेहोआलासे एबा गुबुन जायगायाव बेरायहोआलासे एबा लेखाफोरजोंल' फरायहोनानै एबा लेखा ओ फरायहनानै दोननांगौ नङा होनबा नोंथां जेनेबा जाय आरो बुंनो हाबावोदि जेनेबा खेल एबा फुटबल एबा खारनाय बारनाय बेफोरबायदि माखासे खेलाफोरखौ गेलेहोनांगौ आरोना नोंथां मानो होनब्ला जोङो उन्दैफ्राय मानो होनोब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि गेम एबा देहानि जेनेबा देहाया एसे मोजां गोग्गो देहा जानायनि माखासे गेमफोर गेलेयो ब्ला एबा खेलफोर गेलेयोब्ला जोंनि देहाया जेनेबा देरनायजों लोगोसे मोजां जालाङो नङा होमबा नोंथां जेनेबा बुंनो हायोदिे जेनेबा जों जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों उन्दै बैसोआवनो खारनाय गेलेयोब्ला एबा खारबाय थायोब्ला जों देरनानै ओ जेनेबा देरनानै जों मोजां सासे गेलेगिरि फोरबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जायजों जोंनि गेलेनायजों एबा खेल जेनेबा जों गुबुन जायगायाव गेलेहैयोब्ला एबा गेलेनायजों जोंनि जिउखौ मोजां खुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
आरो जों जेनेबा उन्दै बैसो आवनो मोजां जेनेबा जों मोनसे खेलखौ जेनेबा खेलायाव जों मोजां होयोब्ला खेल गेलेहैयोब्ला जों देरनानै सासे बे जेनेबा गथ'आ एबा ओ उन्दै समाव जेन देरनानै मोजां सासे बि गेलेगिरि जाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां औथा उ
आरो जेनेब्ला नोंथाङा बुंनो उन्दै समनि बै एसे फोरमायबाय आंबो नोंथा एसे फोरमाय फोरमायना होनोसै होनबा नोंथांनो
औ औ नोंथां दे बुंलाय नोंथां नोंथाङो जेनेबा जाय
उन्दै सम होनोबब्लाथ' औ दे दहाय नोंथाङा मा होनदोंमोन
जेनेबा नोंथाङा जा एसे मिथियो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो नोंथां ना
औ जेनेब्ला आंहाथ' दायो उन्दै समथ' जोङो जेबो बुजिस'नो हायामोन नङा होंडा नोंथां
औ औ नोंथां औ।
जोङो उन्दै समाव बायदिसिना जोंनि थानाय जानाय लोंनाय आरो थानायफोरा माने एसे दानिफ्राय आलादा जायोमोन आरोना नोथां।
औ औ थां औ।
माने जों बुंगोन उन्दै समाव जोङो गोबां बायदि रोखोमनि खेलफोर गेलेयोमोन बिदिनो दंफां गाखोनाय बायदि बायदि खेल मारबल गेलेनाय बेफोरबायदि खेल गेलेनानै जोङो जे बो बुजिस'नो हायामोन रावखौबो जेनेबा जों सिनाय मोनामोन एबा गिदिर गिदिर बाथ थ्राफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनामोन बुंनो थाङोब्ला उन्दै समाव एसे जोबोद मोजाङानो मोन आरो बयनिबो थाखाय आरो जों उन्दै समाव माने बिबदिनो जेनेब्ला अबावबा मोनसे जायोब्ला जोङो जेनेब्ला थांनो दिनो ख्लाब ख्लाब जायोमोन होननानै आं मिथियो एबा आरो जों उन्दै समफोरावहाय जेबो बुजिस'नो हायैयाव जों फरायसालिफोरावबो थांबांनायानो जायोमोन ना नोंथां? बारा थांबाङामोन आरो जों उन्दै समाव बिब्दिनो औ बायोमोन माने जों उन्दै सम समाव बिदिनो बुजिस'नो हायैयाव जानला मोनला रायज्लायोमोन
उन्दै समाव मोनो माने जोङो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि खेलाफोरबो गेलेयोमोन होननानै आं बुंखां खाबाय दाथ' जोंहा जों देरबोबाय बो आरो उन्दै समखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजाङानोमोन। मानो होनोब्ला जों उन्दै समाव जेबो जेनेबा बिब्दिनो जोंनि जेनेब्ला जों जोंनि जिउ खुंनाया माबायदि जालांगोन बेफोरनि बागैबो जों एसेबो माने साननो रोङा जायोमोन आरो ना नोंथां?
औ।
दायो आं बुंगोन जे हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ माने जोंहा उन्दै समाव जों बिब्दिनो फैसा थाखाफोरखौबो जोङो एसेबां सिनाय मोननो रोङामोन।
जोंनि उन्दै समावथ' जों लोगोफोरजों बिब्दिनो ज' ज' गेलेयोमोन। दंफां दंफां दंफां साया फोराव जों गेलेयोमोन आरो बिदिनो दैमा फुख्रि बायदिफोराव जों दुगैना नै मोजां मोनोमोन लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनो ओंखारनो एबा बायदिसिना रोखोमनि खेलाफोर दंमोन जोंनि ओनसोलफोरावथ' गेलेनाय जायो माने बेफोरखौहाय जोङो उन्दै समफोरावहाय गेलेनाय जायोमोन आरोना।
औ माने जोङो माने जा नुयो बे खौनो मोननो हास्थायोमोन एबा मोननो लुगैयोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ आरो जों माने बिदिनो फुजा एबा मेलाफोर जायोब्ला जों बायदि रोखोमनि जेनेब्ला मुवा बेसादफोर नुयो जों बेफोरखौ माने मोननो लुगैयोमोन मोना मोनाबोला बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेब्ला जोङो बेफोरखौ मोनना मोनाबोला जों गाबलाबायना बिनाय जायोमोन आरो न'खरफोरनि बिमा बिफानाव नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ माने जों जायखौ नुयो बे खौनो मोननो हास्थायोमोन जेनेबा बे जेनेबा जोंथ' उन्दै बैसोमोन नालाय जेनेबा उन्दै बैसोआवथ' जेनेबा बेसे राङा माने बेसेबां दाम माने बेखौ मोनै थाखाय जोंनो मा नांगौ एबा रां नि सोमोन्दै जिंथ' जेनेबा उन्दै बैसोथ' मोनथिया नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
बेनि थाखायनो जेनेबा जों जेनेबा जोंथ' मोनथिया नालाय जेनेबा मा नुयो बेखौनो मोननो हास्थायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ
औ औ
ओ जोंहा माने आं बेखौनो बुंगोन उन्दै समखौ माने ओरैनो बारग' हरनो नाङा। उन्दै समावनो माने मोनसे माने मा होनो जायखौ जेनेब्ला नों सानदों बेखौ थांखिसिम जायखौ नों थांखि लादों बेखौ सहैनो थाखाय उन्दै समावनो माने मावनांगौ हाबाखौ जों मावखानांगौ जेरै जोंहा गोबां मानसिफोरानो बुङो जे नङा होनोमबा नोंथां जेनेब्ला देरखानाय औवाखौ फदमफिननो हाया होननानै। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
समावनो जों जोंनि जिउफोर खौहाय जेनेब्ला एबा जोंनि थानाय जानाय एबा जोंनि थानाय एबा जोंनि गेलेनायफोराव जों बांद्राय गोसो होआलासिनो बिबदिनो जोंनि मावनांगौ हाबा जोंनि मावनांगौ हाबाया जेरै लेखा फराय नाय सोलोंथाय लानाय बेफोराव जों बांसिन गोसो होयोब्ला माने जोंनि थांखिफोरसिम सहैनायाव जोंहा गोरलै जायोमोन आरो नोंथां। माने जों देरखानानैसो जों गिदिर जाख नानै आरो सोलोंथाइ नागिरफिनोब्लाथ' जों जानाय नङा बेनिखायनो जों उन्दै समावनो गोबां रोखोमनि नांगौ बायदियै थोजासे एबा नांगौनि बारा जों सोलोंथाइखौ लानानै थानाया मोजां आरो आरो बेखौनो आं बुंगोन उन्दै समा माने जोबोद मोजांमोन होननानै आं सानोमोन आरो दा नोंथाङा उन्दैनि समनिखौ मोजां ना गाज्रि होननानै सानोमोन?
आंबो उन्दै समनिखौ मोजां होननानै सानोमोन नोंथां।
नंगौ मानोना जोंहा उन्दै समाव माने जोंहा जेबो जेनेबा दुखु दाहा थायामोनबो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
दायो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों आङो उन्दै समफोरनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा मारै मोनदों?
आंबो मोजांआनो मोनदों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथां फनखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां औ
दे ओमबा ना
औ